हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनागासिनो आं नोंथां बुंलाय
होनबा नोंथां माबाफोर खालामदों नामा नोंथाङा दायो
आंथ' दा जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामदों होनना एसे फोरमायना होदो
नोंथां आङो नोंजोंहाय दसे सम सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथाङा आंनो रायथ'से सम सावरायफानो हागोन नामा आंजोंहाय?
औ औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
ओ होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय जोङो आसामनि दावबायथिंनाय आरोना। गुबुन हादरनि बेनिफ्रायबो जोंनि आसामाव माबायदि दावबायफैयो आरो जोंनि जायगायाव माबायदि समायना समायना जायगा दं। बिनि बागै आं सावरायनो सानदों आरो ना।
औ औ औ।
नोंथाङानो गिबियाव होनग्रोदो जोंनि आसामाव मा मा जायगा दं बेरायनो थाखाय।
औ औ औ दा आसामनि जि दावबाय थिलि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बुंनानै दसे समनि गेजेराव फोजोबनो हानाया माने
औ।
मानो होनना बुङोब्ला माने आसाम हादर ओरैबायदि गोबां माने दावबायथि बा दावबायग्रा दङ। जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबियावनो बुंनांगोन जोंहा बयनिख्रुइबो मुंदांखा बुहुमावनो मुंदांखासिन मोनसे हारिया माने जोंनि नेसनेल पार्क
काजिरङा।
औ।
बे काजिरङा नेसनेल पार्कखौ जों गिबियाव बुंग्रोथारनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय जोंना थसे गं आरि गान्दा मोननायनि थाखाय बे जोबोद मुंदांखा आरो बेजों लोगोसे गोबां माने जिब जुनार मोसा माने गोबां माने जिब -जुनारफोरखौ माने मोननो थाङो।
औ।
जेराव माने जोङो बेनि जिब- जुनार बा मिथिंगायारि जा नुथाय काजिरङा नेसनेल पार्कनि बेखौ जोंहा माने जोंहा मैदेराव गाखोनानै बा नोङो जिब गारियाव गाखोनानै माने जोङो नायगिदिंनो हानाय जोंहा लामाया दङ।
औ।
दा बे काजिरङा नेसनेल पार्कआ जोंहा इउनेस्क' वर्ल्ड-वरल्ड हेरिटेज साइट नङा होनब्ला नोंथां? औ बे- बेनि थाखाय माने दिनै गुबुन -गुबुन हादोरनिफ्राय दिनै काजिरङा नेसनेल पार्कआव माने उम बेरायनो फैनाय बा थसे गंआरि गान्दा, मैसो मोसा, मै, मैदेर माखासे जिब -जुनारफोरखौ नायगिदिंफैनो थाखाय दा माने दावबाय फैयो बेखौ जोङो बुंनांगोन आरो।
औ।
बेजों लोगोसे जोंनि नै बि टि सि हालामावबो थानाय माने मानास नेसनेल पार्क बेखौबो जों बुंनांगोन जाय मोसानि थाखाय जोबोद मुंदांखा नङा होमब्ला?
औ।
जायनि थाखाय नेसनेल माबाखौ मानास नेसनेल पार्कखौ टाइगार रिजार्भ होननानै बुंनाय जायो। बेबो जोंहाबो मानास नेसनेल पार्कआ मोनसे इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइट नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ औ बेफोरबायदिनो माने जोंहा दावबायथिलि जायगा मानास हादरावबो माबा मानास नेसनेल पार्कआवबो जोंहा जिब मैदेर बेजों माने नायगिदिंनो हानाय लामाया दं जायनि जाहोनाव माने गोबां गोजान गोजान हादरनिफ्राय फैनानै माने दिनै मानास हाग्रामायावखौ मिथिंगायारि बा बिनि थानाय जिब जुनारफोरखौ नायगिदिंनो फैयो आरो। दा बेजों लोगोसे जोंहा
हाग्रामायाथ' गोबां दंखायो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे मन्दिरफोर दङ जाय जेरै जोंहा बयनिसाय मुंदांखासिन जोंनि आसाम हादरनि मन्दिरा जाहैबाय जोंहा कामाख्या मन्दिर नङा होनब्ला नोंथां?
नंगौ
औ बे कामाख्या मन्दिराबो मोनसे जोंनि थाखाय आसाम हादरनि मोनसे मोनसे दावबायथावना जाय गा होननानै जोङो बुंनो हायो जायनि जाहोनाव माने गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै माने कामाख्या मन्दिराव माने दिनै गोबां सुबुंफोरा माने माने मन्दिराव खुलुमनो फैयो बा बेरायनो फैयो। बेफोरबायदिनो आसाम हादराव गोबां माने मन्दिरफोर दङ आङो बे कामाय खाखौल' बुंनाय जाबाय लोगोसे जोंहा माखासे दैमा दिपफोर दङ जेरै जोंहा बुरलुंबुथुर बुहुमनि बय निख्रुइबो गेदेरसिन माने मा होनो दैमानि दिप जाय माने माजुलि जायखौ जों माजुलि होननानै मिथियो बे माजुलिया माने आसाम हादरनि आसाम हादरसानि आरो भारत हादरनियानो होनबा बुहुमनिनो मोनसे बयनिख्रुइ गोदोरसिन माने मा होनगोन बेखौ जोंहा दैमा दिप होननानै जोंहा मुंदांखा जायनि थाखाय बेयाव माने ओ गोबां गोबां हादरनिफ्राय माने गोबां सुबुंफोरा बेरायनो फैनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंहा माखासे हिस्ट'रिकेल
माने ओ मनुमेन्टस थानाय माने बे माखासे दङ जेरै शिबसागराव थानाय जोंहा रंघर, थलाथल, कारेंघर बेफोरबायदि गोबां माने जोंहा जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोनफोर दङ आरो बेयाव जोंहा गोबां माने बेरायथावना जायगाफोर दङ बेयाव गोबां जायगानिफ्राय माने बेरायनो फैनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेफोरबायदिनो नों बिथाङा आसाम हादरसानिनो माखासे दावबायथिलि दावबाय थावना जायगा नोंथांमोननि ओनसोलावबो दङ नामा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना
औ जागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदिनो दावबायथिनो जायगा होनना बुङोब्लाथ' जेरै रायमना दङ रायमना नेसनेल पार्क, मानास नेसनेल पार्क दङ आरो बिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेरै हाजो जायगाफोर सकि दङ बरमा साइदथिंहाय बेनि बाक्सा साइदजों आरोना आरो बिजों लोगोसे दारागाव हाजो दङ आरो बिजों लोगोसे जेरै ओरै सरलपारा दङ बेबायदि गोबां रोखोमनि दङ आरोना सिं सिङाव जोङो नायोब्ला जेरै बङाइगाव जुदि नायोबा जोङो सा बागानफ्राबो गुवार दंनायलाय बेजों लोगोसे जोङो बेयावबो बेरायनो हायो जेरै गार' हिल्स होननानै बुङो बङाइगाव साइडनो दङ मोनसे निगम गला होननानै आरो ओरै थामब्राना बिल, संगर खला गोबां रोखोमनि बेेरायग्रा जायगा दं आरोना बेफोरबायदि डिस्ट्रिक फिसा फिसायावनो बेफोरबायदि जोङो बेफोरबायदियाव थांनो थाङोबा जेरै हमनानै लायोबा रायमनायाव जुदि थाङोबा जोङो बेफोरबायदि बेरायनो थाखाय गोबां जायगा जों नुनो मोनो जेरै बे सिङाव थाङोब्ला जोङो मै, मोसा, गान्दा बेफोरबायदि दं आरोना बेयाव जुदि थाङोबा जोङो ओ रिजार्भ रिजर्टबो दंखा जोङो बेयाव जोङो टिकेट दानदो थादो आरो बेजों लोगोसे जों रिजर्टनिफ्रायनो जोङो गारि एबा टेक्सि लानानै जोङो मा बेफोरबायदि जिबफोर लानानै जोङो थांनानै जोङो ओ
बेरायनो हायो
बेरायनो हायो आरोना जोङो जायगा नायथिं हायो थिग बेफोरबायदिनो दङ आरोना जेरै गुबुन जायगानिफ्राय फैयोब्ला गुबुन स्टेटफोरनिबो फैयोब्ला जों बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि नर्थ इस्टआव गोबां जायगा दं नालाय जों बेयावनो दिन्थिफुंनो हायो आरोना समायना समायना जायगाफोरखौहाय आरो जों मानासावबो जों नायोब्ला बेफोरबायदि मख्रा दङ सिंह दङ मोसा दङ बेजों लोगोसे जोङो मै दङ गुबुन गुबुन गाबनि मै दङ बेजों लोगोसे ओ मैदेर दङ हांसो सिलारि बायदिसिना गुबुन रोखोमनि गोबां रोखोम दं आरोना जों बेयाव थांनानै जोङो बिसोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो जोंनि आसाम हादरखो एबा सिनायथि जाहोनो थाखाय जोङो लांनानै गोबां बेफोरबायदि मुंदांखा खालामनो हायो आरोना जुदि जोङो जोंनि जायगानि मानसि फैयो जोंनि जायगायाव गोदान मानसिफोर फैयोल्बा जुदि जोङो बेफोरखौनो दिन्थिफुंनो हायाब्ला जोङो मा जोंनि हादर एबा बेजों लोगोसे जोंनि हादरसा जेरै जोङो आसाम हादरखौ जोङो सिनायथि होनो हानाय नङा आरोना बेफोरबायदि जोङो फैयोब्ला बिसोरखौ जोङो मोजाङै बेफोरबायदि रेसपन्स होननानै मोजां नाजावनायजों लोगोसे बेफोरबायदि जे खौ जों बेरायनो लाङोब्ला जोंनि जायगायाव गोबां मानसिफोर टुरिस्टफोर एा बेरायफैनो थाखाय जों बेफोरनिफ्राय जोङो रां आरजिनो हागोन जोङो मोनसे ओ बिसोरनो थानो थाखाय जोङो न'खर बानायना होनानै जोङो बेफोरनिफ्राय रां आरजिनो हागोन आरो ना नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो सरलपारायाव थाङोबा जों गोबां जायगा नुनो मोनो हाजोफोर जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे दैमा फोर जों नुनो मोनो जों बेयाव थनानै जोङो जाग्रा मुवाफोर लनानै जोङो मोनसे रंजानाय बायदि खालामहैनो हायो आरोना बेजों लोगोसे जोङो जोंनि नांगौथिफोरखौ लोगोसे जोंनि माइन्दफोरखौ जोङो फ्रेस खालामनो हायो हायो आरोना आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो क'क्राझाराव जोंनि लागै गोबां जायगा बेरायनो थाखाय दङ जेरै क'क्राझाराव जेरै हाजोफोर दङ बेयाव थांनानै जोङो बेरायहैनानै जोङो मा मोनसे ओ गावखौ माने रंजाहोनो हानाय मोनसे जायगा दं आरोना बेफोरबायदि जोङो खालामोब्ला गोबां माने नांगौथिफोरजों लोगोसे जोंनि दुखुखौ जोङो सुखुआव लाबोनो हायो आरोना बेफोरबायदि बेरायोब्ला। जेरै जोंनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नायोब्ला जोङो सकिफोराव थाङोब्ला जोङो बरमाफ्राव थाङोब्ला गोबां जायगा बेरायनो थाखाय दङ जेरै बे सकियाव थाङोब्ला जेरै हाजो जायगा बेयाव थांनानै जों पिकनिक जाहैनो हायो रंजाहैनो हायो बेजों लोगोसे जोङो ओ मोजां मोजां बिफां लाइफांजों लोगोसे जोङो हाजोफोरखौ नायनानै जोङो सान्थि माने खुसिखौ जों मोनहैनो हायो आरोना। थिग बेफोरबायदि खालामोब्ला जोङो नांगौथिफोरखौ जो बुथुमनो लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ थिग बेबायदिनो खालामोब्ला जोङो गोबां गुबुन हादरनि मानसिफोरखौ जोङो साहा बागानफ्राव लांनानै जोङो बेफोरबायदि सान्थिफोरखौ जोङो मा बिसोरनि थाखायै दिन्थिफुंनो हायो आरोना होनोमबा नोंथाङा जोंनि समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे गोजोन्थों गोजोन्थों नोंथा।